हेलौ हेलौ
हेलौ मा खालामदों?
दस मिनिट
दानाखै केनसेल मा ओंख्रि जाया? ओंख्रिया जोंना सबायजों माबासोमोन
जोंना गैयालै
खांख्रिख'ला भाजा
गोथावथ' बोथोर गैयाना दैज्लां बोथोरावलाय बेखौनो जानांगौ जाखायो। जोंना संग्रा दंसै ना‌ दहाय फुङाव जोंना आलु बाथोनसोमोन। साव‌जायो
आयै
गोथाव सम सम मोनफै मोनदेरबा गोथ जायो बाथोनजों जाबाय थानो बायोना
उम उफाय गैया
आंथ' एखमबा संख्रिजोंबो सोमजानानै जाला बायो माथो।
जानांगौ बिदिनो सम सम। देहानि थाखायबो मोजां। ओंख्रिफोर गारनो हाथ'योब्ला मालाबा मालाबा गोबावजों खनसेै आरो बेदर फिसा जानायफोरनिफ्रायबो सम सम गोजानाव थाथ'नांगौ कन्टिनिउ होजाबाय थानो नाङा।
फाय गैया
नोंसिरनि नाफामा दंना गैला?
जोंना दाख्लै बानायदोंमोनलै। जाथ'गोना जाथ'वाखैथाय एसे टाइम लाबावगोनदां।
मा मा होननानै बानायनाय नाफामखौ?
नाफामखौ है माबा माबि बिलाइ होनानै नाफोरखौ थुसोलाबायनानै दोनबाय बिमासो मोनथिसिगोन।
ओ औवानि हासुङाव
उम
उवालाव देनानै सोनानै दोनो नामा?
उम माबा माबि बिलाइबो होफादेरनांगौ माबा माबि
बै थास' गोसोमनि बिसंखौ होबा साबसिन जायो होननाय खोनादोंं।
हा
गोथाव संनानै जानो मोजां आखुनिसो बानायनांसिगोन आखुनि
माखौ आखुनि होनोमोनलाय? गलाय मोन्देर
मैगं माबा माबि बेदर फोरनिल' जायो आखुनियानो निरामिस दङ आमिसबो दङ।
ना मोनलाब्रा मेवाजों अनलाजों जानो लुबैदोंमोन।
लावबो जोबनायसो मोनसिगोनलै औवा बुरखानि बै बिजौखौ खसे
चाइनिसफोरनि बायदि जानो? दाथ'नानै गोथाव जायोथ' बिदिबाबो।
गोथाव जागोनदां।
बे सम मबाइलफोरावसो नुलाबायो बिदि एवनाय मानाय।।
ओम होथ बे
गाबोन फैदो फुङाव जालायसै ज'नो। ओंखाम एसे जानो फैदो सानसुआव सान्दुं गोसा जायोब्ला बानायनानै जासै। ओ नोंसिनावथ' थिनथ्लां दंमोन ना थिनथ्लां दंना गैला।
थिंख्लाङा थागोन थानाया हानखानानै दोननायबो थानो हागौ।
खै बेजुनिजों बारा थावा।
थिंख्लांनि बिदैयानो बेस्ट।
बेसा बिसिनाव दैयाबो थिग जायो।
औ ओमफ्राय
आरो रिफ्रिजेटराव दोननाय रिफ्रिजेटराव दोननाय दै लाबोदो। गुसु नो।
बेजोंनो होनानै होख्लायनांसिगोन। खयजन जानो बिसि बुरजा मानसि जानो।
साब्रै साबासो। साब्रै साबासो बा साबसिन जागोन।
ओम सेरखाथामसो बानायनांसिगोन साब्रै साबायाव।
बांद्रायबाबो खुगाया दोलाबो।
ओ दुब्लिफ्राव माइ गायहैयाखै।
माइया गायखांबाय गायखांनाया ओमफ्राय दस्रानाव गायनानै हैबावनांगौ दं न'नियाथ' जोबजोब्बायानो फ्राय।
हिन्जावफ्रा मा मा ओंख्रि संनानै हैयोब्रा? गोथाव गोथाव संथारनानै हैथारो दां हिन्जावा नोंना।
जालालै दासान्दि स्कुलाव गथ' दोनलांनाय फरिखा। गोनांजों जाबजों आंसो संनांगौ जायो सम सम।
थेवबाबोथ' हैयोना।
गोबावनो खनसे।
ट्रेक्टर हालेवनायाव खम संख्ल्र' संख्ला एवनानै गोथाव जायो नोङो।
हे हे हे गेससो जायोलै हिनजावफोर संनायखौ जाब्ला गावबाव संनानै जानायासो गोथाव। बिसोर थावखौ बेसेबां होनांगौ मिथियाना।
आदसा बानलुखौ बुरजा बुरजा होनानै लां दां गोजा जालायनाय।
बानलु सिब्र'खौसो जानांगौ हालौवनायाव गोसा जाना।
बेसेबां बिगासो गायो होनदों ओरैनो?
दङ एसे नायथावथावनो ओरै ओरै बुरजा दंथारो। एकस' बिगासो जागोन।
आरो बैखौथ' फानबाय खोमा ने बिस बिगाया बै लामा गैयिखौ?
फानबाय ना फानबाय होननायलै दाख्लै फैसाफोर नांगौ जानायाव
लामाबो गैयाना उसुबिदा गायहैथावा माथावा
जारला सार मालायफोरासो गाग्लिलांजोबो? बहायबा जाहैनांसिगोनलै?
गायखांजोबबा बेरायहैनोसै नामा? मालाबा हाजोफ्राव
एसे मोजां जाग्रा लानानै थांफानानै
नोंसिनि दाउआ दंना गैला दाउल' खेला फिसा फिसाया
दंङ गैलालै जुब्रासो जाजोबलायलांसै जाखावजोबनांसिनोसै।
बेनो गोथाव जागोन ना।
थलाबायनानै हो होख्लायनांसिगोन हालदै बे गोरलै गोरलैखौ रुलाबायनानै बयमाव सोानै संख'लाबायनानै संख्रि बानलु होननानै मासेनो ब्रा मासेनो
रुनानैसो खालामनांगोन माथो? सामब्राम बानलु होनानै होनानै खाजि बायदि?
चिकेन लिग लिग पिस नामा?
ए
न'फ्रानो मोजां जागोन बेे।
ग ओंखाम संनानै जादों बेखौ लादों। गोलोमबा दुगैबोनोसै होननायसेयाव आराम ना
नाथ फै औ
ओमफ्राय गथ'फ्रा साबैसे जाखोमोनलांना
गोयालोय सासेयानो खुनुरुखुमसो?
बबे स्कुलाव फरायहैखो?
हैओइ बे पाब्लिक स्कुल दंङ बै खाथियाव बेयावनो हैला बायदों। बेखौ मा दोनलांनो हाहां हायाहां?
माथो स्कुटि बायना होलायबाय हिनजावनो दाख्लै नुदोंमोन आंलाय?
आ हिनजावा स्कुटि बायनानै होदोंबाबो थाव सोंनो फैयसा आं सो हरबाय थानांगौव रा।
हागौलै नोंबो गावनि बाइकखौ फानना हिनजावनो स्कुटि बायना होलायनो?
द
जायो सानैजों खनसे सालायनाय
सालायनो लुबैना बिसोरबो न'आव ओरैनो उन्दुनानै थास्लायस्लाय
जायखिया सानैजों सासे मिलायो जायो।
बारल थ' फिसाफ्राबो मालायफोरखौ नुनानै आंबो स्कुटि गाखोनोआइजों होनोना
हेलमेटाव नांगौलै गथ'खौ सिगांङाव लानो नांङा। आरो बार नांङोना बिखायाव
गायनायया खालाम बोथोरफ्राबो अखा हालाबाय थायो दाथखाव नुजारला स्कुटि बायनानै होनाया गारिजोंसो बांसिन दोनहैनांगौ जायो।
बारला जाबाय हिनजावफ्रा बिदिनो दान्दिसेल' दै गाव लुबैनायखौ मोनबाथ'। नाथाय जाबाय आरो नांला। मास मोनसे मोननै सालायबाय बेनोसै। मोजां होनबा खबर सबर?
मोजांङानो मोजांङालाय।
ओरैहाय बु थांथारासैना सोनाबथिं?
सोनाबथिं थांथाखैलै जानायासो माबा माबि जानो लुबैलाागासिनो थार।
दैलांबायबा थांदो।
मैगं मैलाबो मोना माबो मोना।
उम उम दैलांबायबा ज' थांनांसिगोन र' खनसे नोंसिनाव आलासि जानो।
उम जाखावनांसिगोन र'।
बोथोरानो बेनो मा खालामबावनो।
गोजां बोथोर फैबासो मैगंनि आंखाल गैयि जायोलै।
उम उम दे होनबा खबर सबर मोजांबा उनाव रायज्लायफिननोसै ना?
औ दे दे दे।
अके बाय बाय बाय।